हेल'औ नोंथां। ओम आं दा ओरैनो दं। थ'यो नोंथां नोंहालाय?
अ आंबो नै ओरैनो दं नोंथां। ओ-ओ नोंथांजों माखासे गोनांथार बाथ्रासो फन हरदों रायजलायनो होननानै फन सोदोंमोन नोंथां।
औ माबा मानि बादै रायज्लायनो नोंथां?
ओ आथिखालावथ' जोंनि जा आबहावा जोंनि ओ बिफां जोंनि आबहावाया गाज्रिनिफ्राय गाज्रि जालांनो हमबाय जेरैहाय बार गेब्रेंनाय हा गेब्रेंनाय दै गेब्रेंनाय बायदि
औ नोंथां।
जिबायदि बिराद गाज्रि जालांनो हमबायना नोंथां
औ नोंथां औ। हेलौ नोंथां। हेलौ। आ हेल'।